आं खोनादों खोनादों
नोंथाङा फ्रि नामा
फ्रियानो नोंथांं जिरायनानैसो दं आं दा नै
अ
आंनिखौ मोजां खोनाहैदों दा नोंथां औ देलाय बुंलाय नोंथां मानि सायाव जों सावरायनो
अब्ला जों
उन्दै समनि जाबोनाय जाथायफोर माने गेलेबोनाय जाबोनाय नों मोनबोनाय जाथायफोरनि बागै रायज्लायसै मोन नोथां
जायो नोंथां जोंथ' उन्दैआव गोबां गेलेबोखादों नङा होमबा बेनि सायावनो सावरायसै अब्लालाय औ नोंथाङा खिन्थाग्रोदो दे जेनेबा मा मा गेलेयोमोन उन्दै समावहाय
उन्दै समावथ' बिराद गेलेबोदोंमोन नोंथां जेरै मार्बल काबादि काप्लेट फुटबल बायदि बायदि एप्रेस गेलेनाय बायदि बायदि बिराद गेलेबोदोंमोन आरोखि नोंथां नोंथाङाबो गेलेबोफेरदोंमोन नामा उन्दै स
औ नोंथां जेनेबा जोंहाथ' गोदोनि समाव उन्दै समाव बिदिनो गोबां गेलेखा गेलेखायोमोन नङा होमबा नोंथां बुंनाय बि-बिदिनो जोंबो गेलेयोमोन मार्बल गेलेयोमोन खाबादि फुटबल बिदिनो ओ मा होनो बेखौ किखर आइसक्रिम बे फिउ बारलायलायनाया नों
औ औ औ
औ बिदिखौ गेलेबोदों आरो नोंथाङा जेनेबा मिथिगौ नामा जेनेबा एप्रेसआ साबेसे मानसि नांगौबा एप्रेसखौ माबायदि गेलेयो माबाददि जायगायाव गेलेयो खिथाथों एसे नोंथां
एफ्रिसटआथ' मानसिया बुरजानो नांगौ एसे बुरजा नांगौ बेखौ गेलेनाया जाहैबाय थाखोमानाय थाखोमानाय नांगौ आरोखि ना जायगा माने नुलायै जेरै नो सिुखुंफोरबाबो जायो हाग्रा बंग्राायाव थाखोमानानै गेलेनाय जायो आरोखि
औ दा औ नोंथां जोंबो उन्दैयावहाय गोबां गेलेयोमोन जोंनि गामियावथ' हाग्रा दङ नालाय नोंथां बिदिनो लामा सेर सेर हाग्रा एसे बिदिनो जावथुमा जावथुमा थानायाव जों गोगोम थाखोमायोमोन आरो नोंथां बे हाग्रासिमजों लामा जालायलायनाय बिदि थाखोमानानै गेले जोंहा माने गोसोआव गोसोखांथि जानानै थाबाय आरो नोंथां दा ओरैनो नोंथाङा जेनेबा बा दैमाफ्राव दुगैनाय बिदिनो उन्दैयाव गोसोखांथि दंना गैया गेले नाय दैयाव
दङ नोंथां बिराद दङ उन्दैयावथ' बिराद दुगैबोयोमोन जाहैबाय
औ
गोबां गोसोखांथिफोर दं
औ ओरैनो दैमाफोर दं नामा खाथि खाला नोंथां
खाथियावथ' दैमाथ' बारा गिदिर नङा दङ दंनायालाय फिसा बावनो दुगैयोमोन उन्दै समाव
औ औ औ नोंथां जों बेयावनो माने माबा गेलेयोमोन मा होनो बे ओ दैयाव होसोलायनाया नोंथाङा बेनि नामखौ मिथियो नामा मा बुं
बेनि नामा मामोनलायरा नोंथां
औ आंबो आं आंबो गोसो थ' गैलामानि नोंथां बिनि थाखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादोंमोन अरजाला दे नोंथां
औ औ औ
औ दा बेल' नङा आरो जोंनि गेलेनाया उन्दैयावहाय जेनेबा जों बाथाबो गेलेयोमोन नङा होमबा बाथा गेलियो क्रिकेट गेलेयो नोंथाङालाय गोदो उन्दैयाव बेफोरखौ गेलेदों ना गेलेयाखै खोनादोंना नोंथां खोनादों ना
खोनादों औ खोनादों
औ नोंथाङा उन्दैयाव बाथा क्रिकेट बिदि गेलेयोबो दोंना बोआखै
हेल'
औ नोंथाङा उन्दैयावहाय क्रिकेट बाथा गेलेबोदोंना गेलेबोआखै
गेलेबोदोंमोन गेलेबोनाया उन्दै समाव
औ
गेलेबोदोंमोन
औ
नोंथांमोननिजोंबो गेलेदोंमोन नामा नोंथांमोना
औ नोंथां गेलेदोंमोन बिदिनो जोंथ' उन्दैयाव ज' ज'मोन नालाय नोंथां
औ
जेरावखि थाङा मानो ज' ज' थैसोरल'ला गावनोबबो ज' ज' बोरला गावनोबाबो ज' ज' बेफोरबायाददि खेलाखौ गेलेबोदों आरो दा क्रिकेट बा बिदिनो बाथाफोरखौबो जेनेबा सोरनाबा सोरनाबा बुंनो थाङोबा मेगनफ्रावबो नांलाबायनाय जोंहा उन्दैयावहाय बिदिनो गोसोआव दं आरो नोंथां दा ओरैनो नोंथाङा जेनेबा उन्दै समावहाय बिदिनो भलिबल भलिबलफोर गेलेदोंना गेलेयाखै
गेलेबोदोंमोन गेलेबोनाया उन्दै समाव बिराद गेलेबोदों नोंथाङाबो गेलेबोदोंमोन नामा
औ गेलेबोदोंमोन नोंथां आंबो ओरैनो नोंथां जेनेबा भलिबलखौ नोंथांमोनानो बिदिनो खालामनानै गेलेयोमोन ना गेदेरफोर खालामना होयोमोन ओरैनो
गेदेरफोरसो खालामना होथां बै समावथ' जों उन्दैमोन जाहैबाय ना गेदेरफोर थ'नोमोन गामिनि सेंग्राफोर
औ ओरैनो नोंथाङा मिथिगौ नामा जेनेबा साबेसे मानसि नांगौ
भलिबलाव भलिबलाव औ भलिबलावथ' आंथिंजाय सयजन सयजन नांगौ औ सयजन मानसिजों गेलेनाय जायो भलिबलखौ
औ फारसेथिं सयजन औ औ नोंथां बुं दे
गामियावथ' मानसिया बुरजा जायोलाय सयजननि बारा जायो आरोखि सयजननि बारासिन जायो औ नोंथांमोननियावलाय
जोंनावबो बि बिदिनो आरो नोंथां जेनेबा गामि नालाय जोंना बयबो गेलेनो लुबैयो हिसाबै मानि रुल बादि गेलेया आरो जेनेबा माखासेफोरा रुलावनो थागोन थेवबो मानसिया मानि गोबां हाबलाबायनानै गेलेनायखौ नुयो आरो
औ
दा गोबां बिदिनो गामियावहाय उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिन बिदिनो इन्जय खालामो आरो बेलासिफ्राव बिदिनो ज' ज' गेलेनायखौ जों नुनो मोनो
नोंथांमोननियाव बिदिनो नोंथांमोननियाव बोराय सेंग्रा बादि गेलेनाय जायोमोन नामा
गेलेयोमोन नोंथां ओरैनो इन्जयनि थाखाय थाखा होलायनानै गेलेयोमोन बोराय बोरायाथ' एसे लोंस्रायबो थायो नालाय नोंथां बिसोरनि मानि जसा ओरैबायदि जायो मानि नोंसिनाव मा थानोब्रा सेंग्राफोरनावलाय थाखा बेफोरबायदि होनलायलायनायबो जायो आरो दा बिदिनो फााथा फाथि जायो जेनेबा एक्स' एक्स'बो गारलाय लायो दुइस'बो गारलाय लायो माब्लाबाथ' फासस' गाहामसिम थाङो
थाङो थाङो
आरो माथो बुंनो आरो बे बोराय बोरायफ्राथ' सेंग्राफोरजोंथ' हाखाया नालाय नोंथां
औ औ बोराब
औ दा बेथ' जाहैबाय नैबे समनि दा गोदो उन्दैयाव जेनेबा गेलेयोबाथ' जों बेफोरबायदि साइडआवल' गेलेफायो थायोमोन आरो उन्दैयावहाय औ अब्लाबो जेनेबा फैसा थाखानि गेलेनायाथ' गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो नोंथां
औ औ औ दंबोयो
ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो सम सम खेलाफोर जायोना जाया बिदिनो फुटबल बा माबा मोनसे मेट
खेलाफोर जायो नोंथां जायो सम सम बोथोर लानानै बोथोर जायो। गावनि बोथोराव जेरै फुटबला दैज्लाङाव जायो बिदिनो भलिबला मेसें बोथोराव जायो बिदिनो खेलाफोर जाबाय थायो
औ
नोंथांमोननिजोंबो जायोमोन नामा?
जायो नोंथां नोंथां बुंनाय बादै जोंनि टिमबो जायो
उ
दासिमबो जा जायो आरो नोंथां दाथ' बल जोनायनि सिजोन नालाय नोंथां दा आं नोंथां नोंथांनाव मोनसे मि खिथिनो लुबैदों आरो खिन्थागोन ना नोंथां?
खोन्थागोन खोन्थागोन।
जेनेबा जोंथ' उन्दै समाव बिदिनो गोबां खेला गेलेबोदों दा गोजां बोथोराव मानि मार्बल गेलेयोमोन आरो ना नों
औ औ औ
दा नोंथाङा मार्बल गेलेनानै जेनेबा उन्दै समाव बिदिनो फानोना फानामोन जेनेबा थाइसेयाव गरबेसे बेखौ खिथानो हागोन नामा?
फानोमोन नोंथां फानोमोन उन्दै समावथ' मार्बल गेलेनानै बिराद फानोमोन। थाइसेनि गरबा मोनोमोन आरोखि ना नोंथां थाइसेनि गरबा मोनाव नोंसिनिजोंबो गेलेयोमोन नामा नोंथां?
जोंनिजोंबो ओरैबादि दखानाव मानि बेखौ बायोबा गोदानाव बिदिनो थाइसेनो गरथामल' मोनो मोन जोंनाव मफ्राय जेनेबा नों आं गेलेनानै फानोबा बिदिनो सयथा गाहाम हरोमोन आरो
औ
थाइसेनि आरो नोंथां
औ औ जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां मार्बला गोदानखाय दाम लायोमोन दखानदारफ्राबो
औ दा आथिखालनि उन्दै फा नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो गेलेयो नामा बिदि नोंथां
खमसै नोंथां दा आथिखालनि उन्दैफ्रा दा खमसै गेलेनाया खमसेै
औ औ
जोंनि उन्दै समाव बिराद गेलेयोमोन
औ ओरैनो मा मा खेला गेलेयो दा
दाथ' जोंनियाव फुटबलल' गेलेनाय जायो फुटबल बोथोराथ' फुटबल गेलेनायल' नालाय नोंथां
औ
सम सम क्रिकेट गेलेलाबायनाय जायो आरखि
औ औ
औ
फैसानिफोर गेलेयो नामा क्रिकेटखौ नोंथां
फैसानि जायो फैसानि जायो औ फैसानि जायो क्रिकेटआबो फैसानि गेलेनाय जायो बोराय सेंग्राबो गेलेनाय जायो एखमबा समाव उन्दै उन्दैल' नङा
औ औ
फुटबलाबो फैसानि जायो नोंथां दाथ' फुटबल साजेनटखा नालाय खेला जाबाय थायो जाहैबाय
औ नोंथां औ दा जेनेबा जों दैयाव गेलेबोनाय खेला बादियै गोबां खेला दंमोन जेनोबा थाखोमालायनाय जायखौ होनो ए फ्रेस नङा होमबा नोंथां दा बेनि अन गायैबो गोबां खेला दं बाथा गेलेनाय गायथेलायनाय गेलेनाय बोरला गावनाय अन्थाइ खुबैनाय बिदिनो गोबां खेला दंमोन दा आथिखालाव नोंथांमोननि जायगायाव नुला होनबा नोंथां बिदि
खमसै खमसै जोबोरैनो खमसै।
औ औ
नाइनटि पारसेन्टआनो गैलिया होनजायो।
औ औ नोंथां दा आथिखालनि गथ'फ्रा मानि मानि सायाव मानि बिदि जालांखो मानि थाखाय मानि सायाव गेलेसै दानाय गथ'फ्रा? खिथादो नोंथां एसे।
दानि गथ'फोरखौथ' मा बुंबावनो मबेलल'सै मबेल मबेल नायबाय थायो फोथाराव ओंखारला।
औ औ औ दा बिदिनो मानि आथिखालनि गथ'फोरा दुरबल जा दुरबल जालांबाय नङा होमबा नोंथां।
जालांबाय।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ दुरबल जानायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालनि आथिखालनि गथ'फोरखौ दुरबल जानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा।
औ औ
जाहोनानो जाहैबाय गोदोहाय बिदि मबेल गिदिर गिदिर गैयामोन इन्टारनेट सालायनो थाखाय मबेल गैयामोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाउनाव मानि गोबां गामिनि गथ'फोरा बेफोरबादि बोरला गावनाय बाथा गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेफोरबायदिखौ बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां ना।
औ औ औ नुनो मोनोमोन।
ओरैनो नोंथाङा जेनेबा माबे गेमखौ साबसिन मोनो गेलेनानै?
खेलाखौ? ओ खोनादोंना?
औ नोंथां बुंफिनलाय खोनानो मोनाखैमोन।
फुटबलखौ नोंथां। खोनादोंना?
भलि भलिबलबो गेलेयो नोंथाङा?
भुलिबलबो गेलेयो गेलेनाया फुटबलखौ आं रासिन मोजां मोनो माने। बोथोर आ खि दैज्लां बोथोरावथ' फुटबल बोथोर जाहैबाय ना फुटबलखौ मोजांसिन मोनो।
औ औ नोंथां औ
गोजां बोथोराव मेसें बो
जोबोद मोजाङानो अब्ला नोंथां।
औ जोंनिखैथ' क्रिकेट बायदि खेलाखौ हकि बायदि खेलाखौ बारा गेलेनाय जाया।
औ नंगौ नंगौ। अब्ला नोंथां जोंना औ नोंथां टाइमा जोंना जाबाय।
गेमाव खेलाया जाबाय।
आंनियाबो बेनो नोंथां फु-फुटबल जोयो हिसाबै आंबो फुटबलखौनो साबसिन मोनो आरो। खोनादोंना?
औ
नोंथां औ औ औ दे अब्ला लाखिदिनि ना मा होनो?